हेलौ
हेलौ।
अ नों दा खोनादोंना?
खोनाबाय दे।
नोंथाङा दा फ्रि दङ नामा?
औ दं दा ओरैनो जिरायना दं।
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो फैदोंमोन।
औ सावराय जागोन दे।
अ नोंथाङा ओ मावोबाफोर जायगा बेरायफेरबाय नामा?
जेरावबो बेरायनो थांनाय जायाखै।
अ ओमफ्राय जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलफोराव मा मा बेरायग्रा ओ जायगाफोर दङ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जोंनि जायगायाव खाथि खाला बेरायग्रा दं नाथाय थांनाय जायाखै पार्कफोर दं।
बेरायफेराखै होनबा जेरावबो।
ओहो बेरायनाय जायाखै जेरावबो थां फेराखै
अ न'आवनो थायो नामा होनबा नोंथाङा?
औ न'आवनो थायो दिनै न' खाथिनि बाजाराव दसे बेरायहैदोंमोन।
अ बाजाराव मा मा फाननाय जायो?
बाजाराव गासैबो मुवा बेसादखौनो मोननाय जायो। जेरै जोंनो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ गासैखौबो मोनजोबो।
औ‌।
जोंनिया बाजारनिफ्राय।
नोंथाङा बाजाराव दिनै उम हारसिङै थांनाय ना सोरजोंबा थांदोंमोन?
बेवयाइ जों थांदों बाजारनिफ्राय‌।
अ माबाफोर लाबोदोंमोन नामा माबाफोर मुवा बेसाद? फोर बायनानै।
औ लाबोदों गाननाय जोमनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बायदिसिना मुवा बेसाद लाबोनाय जादों।
जानाय लोंनाय माने मैगं थाइगं।
औ।
मा मा लाबोखो?
जानाय लोंनाया मैगं थाइगंआ दालि, आलु, ना, बेदर, जिंखा बायदिसिना मैगं गोथां लाबोनाय जादों।
अ मोजाङानो दे। जिंखा उम जिंखाखौ माजों जाखो नाजों?
जिंखाखौ दिनिजोंना औ नाजों जादों।
अ ओमफाय जिंखाखौ मा माजों जाजायो ओरैनो?
ओ जिंखाखौ ओरैनो गासै ओ नाफोरजों दाउ बेदरफोरजोंबो जाजायो ओरैनोबो जाजायो। नाथाय ना दाउ बेदरफोरजों जाबा बांसिन गोथाव जायो आरोना।
अ अ। ओमफ्रा बाजारनिफ्राय दिनै मैगं थाइगं गाननाय जोमनाय लानानै फैबाय।
औ गाननाय जोमनाय मैगं थाइगं बेफोर खौनो लाबोनाय जादों।
औ ओमफ्राय दाथ' गरम बन्द' होसि ओ जासिगोन नङा होनबा? ओमफाय नोंथाङा जेराव बेरायनो थाङा नामा?
है जेरावबो बेरायनो थांनो गोनां गैया।
औ जायगा बेरायनानै मोजां मोना होनोमबा नोंथाङा?
मोनो।
रावजोंबो न'खरनि फेमिलिफोरजोंबो बेरायफेराखै नामा?
ओंहो जोंहा जेरावबो बेरायनाय जाया।
न'आवनो बिजि थायो नामा होमबा नोंथाङा।
औ न'आवनो थानाय जायो।
माबाफोर ओ आबाद मावो नामा उप्रिया खेथिफोर?
एसे एनै मावनाय जायो न'आवनो।
मा मा मावनाय जायो?
अ। लोगोफोरजोंबो होमबा नोंथांङा बेरायफेराखै?
बेरायनानै मोजां मोना होमबा आं बेरायफेरबाय लोगोफोरजों।
मा होनदों?
अ आं बेरायनानै मोजां मोनो बेरायफेरबाय आंबो लोगोफोरजोंनो,
अ बहा बहा बेरायफेरखो नोंथांङा?
ओ आङो जोंनि बे खाथि खालायावनो बेरायदों।
औ
कि होननाय मोनसे जायगा दङ। जेराव बिदिनो उम हाजो दोङो बिफां लाइफां दोङो दैमा दोङो अन्थाइ दोङो गिदिर गिदिर बेवहाय बेरायहैदोंमोन लोगोफोरजों आं बेवहाय थांनाया खनथाम खनब्रैसोआनो जाबाय आरो ओम बगामाथि होननाय जायगा दङ बेयाव, बो गोबां मानसिफोरानो पिकनिक जाहैयो जानुवारि बा डिसेम्बर लास्ट डसेम्बरफोराव बेयावबो थांफेरबाय आङो आरो जेब्ला आङो हो एस फरायबाय दंमोन ना बेवहाय उम जोंनि आसाम मेघालय बरदार खाथियाव हाहिम होननाय मोनसे जायगायावबो बेरायहैदोंमोन बेयावबो जोबोद समायना जायगाया,
औ मा मा दं खाथि खाला जायगायाव,
हा मा होनदों नोंथाङा?
खाथि खाला जायगाफोराव मा मा दं बेखौ फोरमायनो हागोन ना एसे
जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव
ओ
जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो बिदिनो बेरायनो हानाय जायगाफोर दङ पार्कफोर दङ। जेराव उन्दै उन्दै गथ लबर'खौ लांनानै बेरायहैयो, आरो एसे बाय गोजानफोराव, मो मोजां मोजां जायगायानो दङ जेरै ग्रासलेण्ड दोङो संख्रै हाजो दोङो बगामाट दि सुखिखौथ' आं होनखो
औ औ औ
बिदिनो ओ दोङो आरो आरो बेलेगाव थांनाय जायाखै बेफोरावनो बेरायहैनाय जादों आरो लोगोफोरजोंबो थांदों, आरो स्कुल कलेजफोराव फरायनायबाय थानाय समावबो,
औ नोंथाङादि
आरो क्लास टेनाव फरायनाय समावबो थांदोंमोन आङो गुवाहाटियाव। बेयावबो ओ साइन्स मिउजियाम होननाय मोनसे जायगा दङ। बेयावबो बेरायदोंमोन। ओ जायगाया जोबोद, समायना बिदिनो बिबार बागानफोरबो दङमोन। आरो कलाकेत्र होननायबो दङ मोनसे जायगा बेवहायबो बेरायहैदोंमोन आङो। समायनायानो जायगाया। बिदिनो ओ
दा मा खालामबाय
ओ बेफोर जायगा फोरनिस्राय जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव थानाय। जेरै हाजो बिफां-लाइफां ओ दैमा दैसा बिदिनो थानाय जायगाफोराव बेरायनानै बांसिन मोजांसिन मोनो आरो।
दिनै जेराव
आरो दा गरम बोथोर नालाय दारागावफोरावबो दुगैनो थांसो गारो मानसिफोरा।
दिनै जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा?
बगामाथिफोरावबो दुगैयो।
ओं
जायगायालाय मोजाङानो आरो ओमफ्राय नोंथांनि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो बिदि बेरायनो हाग्रा जायगाफोर मा मा दङ? नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जोंनि खाथि खाला दुगैनो हानाय बिदि जायगा गैया।
अ' ओरैनो बेरायनो हानाय?
मा होनदों?
बेरायनो हानाय ओरैनो जायगाफोर दङ नामा नोंथां? ओरैनो दसे बेराय ग्लांहैनो हानाय जायगाफोर उदां जायगाफोर दङ नामा?
गोदान जायगा खाथियाव गैया बिदि। जोंनिया एसे गामि गेजेरावसो नालाय बिदि खाथि खाला बेरायनो हानाय जायगा गैया।
औ गैया होमबा जायगा न'?
औ गैया।
उम जोंनिथिंलाय ओ दङ बिदिनो खाथि खालाफोराव बेरायनाय
औ औ
होमबा नोंथां समाबो जाबाय ओ दसे सम रायज्लायफानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथसै दे।